खुलुमबाय नोंथां
खुलुमबाय खुलुमबाय
औ नोंथाङा दाासान्दि ओरैनो दङब्ला आंजों मोनसे आयदानि सायाव सावरायनो हागोन
हागोन हागोन
औ बिदिब्ला जोंनि सावरायनांगौ आयदायानो जादों जोंनि बर' माहारियाव ओ सुबुंफोरनि ओ खाना फोथायनायनि सोमोन्दै नोंथाङा एसे गुवारै फोरमायनानै होनो हागोन ना
हागोन
औ
खोमसि फोथायनाय सायाव
औ
खोमसि फोथायनाया जाबाय गोदो गोदायनि बर' माहारिनि रायजो जानायनि बेलायाव दंमोन बियो जाबाय गोदो बर' माहारिया फुजा पाथाल खालामनानै देब देबि होननानै फुजा फाथाल खालामनानै
गावनि समाज आरो न'खरफोरखौ फोसाबना लायोमोन आरो बेबायदिनो गोदो बा बर' माहारिया तन्त्र मन्त्र होननानै दाउ, अमा, बोरमा बेबायदि हुदा लानानै गावनि समाज रायजो न'खर फोथाबनायफोराव बेबायदि नियम खान्थिखौ फालिबोबाय दंमोन खोमसि फोथायनाया बेनो गोनांथि जे बे न'खर समाज गामि फोसाबनायनि थाखाय सालायनायनि थाखाय बेबायदि नियम खान्थिखौ फालिबाय दंमोन नाथाय खोमसि फोथायनायखौ मानसिनि मेलेमजिबि मानसि फोरा खोमसि फोथायनायखौ बे हुदाखौनो गावसोरनि आ समाजाव गावसोरनि गामियाव गोबारै मालायखौ हिंसा खालामनाय खामानियाव बाहायनायखायनो बे खोमसि फोथायनाया मोनसे हिंस्रुख एबा
समाजाव सोलिनो हायै मोनसे नियम खान्थि बायदि जादों बे खोमसि फोथायनायावनो बर'मा हारिया दिनै सोरखौबा नंबां जाबां हुदायाव लांनानै मानसिफोरखौ बुथारलायनाय बेबायदि हुदा बेबायदि खामानि बेबायदि जाथाय जों खोनानो मोनदों बे खोमसि फोथायनायानो जाबाय बर' माहारियाव गोदो गावसोरनि न'खर फोथांनायाव बायदिसिना तन्त्र मन्त्र खालामनानै फुजा फाथाल होनानै बेबायदि गावनि न'खरखौ फोसाबोमोन नाथाय
औ।
बेखौनो खायसे खायसे सुबुङा
औ।
बुजिस्लाबनो हायियाव बेबायदि हुदाखौ नुनायाव मानसिफोरखौ बुला बुसि खालामनानै आरो जाथारि खामानियाव बेबायदि हुदाखौ बाहायनायखाय
औ।
बेबायदिनो सोरजोंबा सोरखौबा बाथ्राफोरखौ मोजाङै मिथिस्लाबोयै जासे लांनानै आरो बबेबा जायगायाव लांखारनानै मानसिफोरखौ बुथारनाय बेबायदि हुदा जों नुनो मोनदों। नाथाय खोमसि फोथायनाय होनोब्ला गोदो बर' हारिनि ओ जारिमिननिफ्रायनो खोमसि फोथायनाया दङ। नाथाय बे खोमसि फोथायनायखौबो दिनै जाबायदि समा खारदों बेबायदि समखौ लानानै खोमसि फो थायनायनिफ्राय जोङो बिगियाननि जुगनि थाखाय बिगियानाव थिय'रि प्रेक्टिकेल थालायनायनि थाखाय जोङो जाय खामानियाव प्रेकटिक केल गैया जाय खामानियाव जों टिवरि गैया बे खामानिफोरखौ जों खोमसि फोथायनाय होनना बुङो। बुंनो हायो आरो बे खोमसि फोथायनायनि जाहोनावनो बर' बर'नि
ओ गेजेराव बर'नि रायजोआव बर'नि हाबा हुखाफोराव सायादब नांनानै गोग्लैलायनाय बेबायदि जाथाय जों नुनो मोनदों। बेनिखायनो खोमसि फोथायनायखौ जों बर' हारिया दिनै हारि होनथ'ला जों बर' हमाजाव बर'नि
गामि ओनसोलाव बेबायदि खोमसि फोथायनाया दाबो दङ आरो बेबायदिखौ लानानै बर' हारिया बर' जाद बर' समाजा दिनै सलिनो सोलिबोबाय दं। बेखायनो जों साइन्टिफिकेलि बे खोमसि फोथायनायखौ नायबिजिरनानै दिनै बर' हारिया मोनसे गोजौ स्टेजाव थां समाज गावनि न'खर फोसाबनायाव जोङो थांलांबाय थानो हादों आरो खोमसि फोथायनाय होनोब्ला दिनै माबा मोनसे मेगनजों नुवालासिनो थन्त्र मन्त्र गायनानै माबामोनसे खामानि मावनायखौनो जों खोमसि फोथायनाय होनो। आरो बे खोमसि फोथायनायखायनो दिनै बर' हारिया ओ बेबायदि ओ गोरोंथि गैयि खामानि मावनाय बादि जों नुनो मोनो बेनिखायनो जोङो दा खोमसि फोथायनायनि सायाव जोङो आबौ आबैनिफ्राय मोजाङै सोंना लायाब्ला आरो जों दानि दा गोदान जेनेरेसननि गोदान मुगानि सुबुंफोरा बे खोमसि फोथायनायखौ दिनै मानिनो हाया मानो होनब्ला खोमसि फोथायनायाव जेबो बिगियाननि सोंथि बिगियाननि बिबुंथि दिनै जों नुनो मोना बे खोमसि फोथायनायखायनो बर' हारिया
औ
दिनै माबा मोनसे खामानि मावनो थाङोब्ला गोदोनिफ्रायनो नियम निति होननानै जों मानिबोबाय थादों
औ
बेनिखायनो जों खोमसि फोथायनायनि गेजेराव जों दिनै बर' हारिया जौगाखांनो हायो नि जाहोनाव खोमसि फोथायनायनिफ्राय जों गोजानाव थानानै बर' हारिखौ मोनसे मोजां हमाज खालामनो थाखाय जोङो जुजिगासिनो दं आरो समजों खारफानो गोनां जादों आरो बेबायदियनो गामि ओनसोलनिफ्रायबो खोमसि फोथायनायनिफ्राय जोङो गोजानाव थानाय जों नुनो मोनबाय बिनि अनगायै बो जोंनि ओनसोलाव खोमसि फोथायनाय होनोब्ला जोङो दिनै माबा मोनसे थियरि गैयालासेनो प्रेक्टिकेल खालामनाय जोङो सुबुंफोरखौ नुनो मोनदों आरो बिगियाननि बेलायाव जों दिनै देरबोनायखाय मानसि माहारि हिस हिसाबै जों गसंथानो हानायखाय खोमसि फोथायनायनिफ्राय एसे गोजानाव थानानै जोङो दिनै साइन्स टेक्नलजिफोरखौ लाफानानै जोङो दावगानो ओ नाजानाय जों नुनो मोनदों नोंथांमोननि ओनसोलाव बेबायदि जुदि खोमसि फोथायनायनि माबाफोर ओ नुथाय दंब्ला नोंथाङा एसे गुवारै बुंनो हागोन नामा
अ हागोन औ गोदोनि बायदि बेफोरबायदि दानथारलायनाय सुथारलायनाय ओ बेफोरबायदि जायाब्लाबो जोङो फिसा फिनला खोमसि फोथायनायखौ जोङो ओ दाबो जोंनि गामि ओनसोल बायदियाव नुनो मोनो जोंनि ओ बर' आइजोफोरा एबा ओ जोंनि ओ बिमा माहारिफोरखौ जोङो दासिमबो बे ओ फिसा फिनला जोङो खोमसि फोथायनायखौ जों नुनो मोनो जेरै जोङो बेमार आजारफोर जायो जायोब्ला जोङो ओ दाक्टरनाव लाङाब्लासिनो ओ जोङो अजा आरिफोरनाव नायहैनाय खौ जोङो नायखौ जों नुनो मोनो नङा होमबा नोंथां बिदिनो गावसोरनि ओ बेरामखौहाय जोङो बारासो जों खालामनानै लानायखौ नुनो मोनो आरो जोङो ओ‌ सैमाफोर अर जायोब्ला आरो बिदिनो जिबौ आरि सौजायोब्ला जों डाक्टरनियाव लाङाब्लासिनो अजा अजानियाव लांनानै जों बेफोरनिफ्राय जोङो ओ बेरामखौ जों बारा खालामनानै लानायखौ जों नुनो मोनो आरो बायदि रोखोमनि ओ बिदिनो ओह खोमसि फोथायनाय जेरै जोंनि गेजेराव जाखांनाय एइस सोमजिबाय थायो जेरै जों ओ दालाय गोथियाव बानानै दावखा गारनाय नुयोब्ला माबाफोर ओ खैफोद सोमजियो होननानै जों सानो आरो बिदिनो जोङो फुंनि समाव ओ बबेबाफोर थांनायफोराव जोङो लामाफोराव सैमाफोर हासुनाय नुयोब्ला जोङो ओ जोंहा गोबां खहा जायो होननानै जोंनि बरफोरा साननानै लायो आरो बिदिनो ओ गोबां गोबां रोखोमनि ओ बिदिनो जोंनि‌ ओ बर आइजोफोरनाव बिदि खाना फोथायनाय बिदि ओ सोमजिबाय थानायखौ जोङो नुनो मोनो
नंगौ नोंथां खोमसि फोथायनायनि बेबायदिनो नंगौ नोंथां बुंनाय बायदियै दिनै गथ सासे गाबबा जाब खानानै होनाय अजा आरिनाव लांनानै जाबखानाय दौलें गानहोनाय ओ गथ‌ फिसाया उदै साब्ला अजा बेजानाव लांनानै दाव हाथारनाय फुजा पाताल खालामनाय बेफोर जाबाय खोमसि फोथायनायाव गोग्लैयो खोमसि फोथायनायजों जों बर हारिया गोबारैनो ओ सोमोन्दो दं होननानै जों दाबो बुंनो हायो मानो होनोब्ला अब्ला खोमसि फोथायनाय बरनि गेजेराव बा मानसि सुबुंनि गेजेराव जों गोबारैनो दाबो नुबाय थायो जेरै सासे मानसिया मटर गारि सलायलांब्ला मावजि मासे बारब्ला बे गारिखौ लाखिनानै दसे सम। इन्जिनखौ बन्द' खालामनानै। आरो खुलिफिननानै थांनाय जों नुनो मोनो। आरो। खोमसि फोथायनाय होनोब्ला जों बेखौबो साननो हायो। सासे हौवा थैजानाय सासे। हिनजाव थैजानाय मानसि नुयोब्ला। बबावबा थांनो लानाय समा बा बबेबा। खामानि मावनो गोनां खामानिया ओ। आसखान्दा जायो होननानै जों बुङो बेबायदिनो जों खोमसि फोथायनाया। गोबां मानसिनि गेजेराव दाबो दङ। आरो बेखौनो। गोरों गोरा नङाब्ला खोमसि फोथायनायखौ दाबो। गामि ओनसोलनि सुबुंफोरा दाबो मानिनानै बेबायदिनो खामानिखौ माव। मावलाङो। बेनि गेजेरावबो सैथो थायो खोमसि फोथायनाय होनोब्ला। खोमसि फोथायनाया। नुवालासिनो मावनाय मोनसे हुदा खामानि। बेनिखायनो जोङो दा।
नै सोलिबाय थानाय सम बायदियाव खारनोब्ला। खोमसि फोथायनायखौ दोनथ'नानै। जोङो ओ बे। साननो हायि बा नुवा जासे खामानि मावनाय खामानिनिफ्राय एसे जानगार। नाथाय थानांगोव।
औ। बिदिब्ला नोंथां जोंनाथ' सावरायलायनाया एसे गोबावावनो जाबाय समा।
नोंथांनि नोंथांजों खोमसि फोथायनायनि सोमोन्दै सावरायलायनानै गोसोखौ जोबोर गोजोननाय मोन मोनबाय नोंथां बिदिब्ला जोंनि सावरायलायनायखौ बेखिनियावनो फोजोबनोसै।
दोनथ गोजोनथों।